औ नोंथां ओ।
औ अब्ला जों दा रायज्लायगोन ओ फोरबोफोरनि सायाव ना।
फोरबोफोरनि सायाव जागोन नोंथां जागोन।
ओ ओरैनो फोरबो बुङोब्ला मा बुजियो नोंथाङा।
ओरैनो फोरबो होननानै बुङोब्लाथ' नोंथां जोंहाथ' हारि हिसाबै ओ बाराद्राय गै फोरबोबो गैया खिन्थु गैद्रायाबो होननानै बुंनो हाया।
जोंनि हारिनि अनगायैबो गुबुन फोरबोब्लाबो नोंथां।
औ-औ। ओरैनो फोरबो होननानै बुंब्लाथ' नोङो जोङो जेनेरेलि बैसागुखौ मोनसे ओ गेदेरथार मोनसे बिन्दोआव लानानै जोङो सावरायग्रोनो हायो आरो बेजों लोगोसे बर'फोरनि स्पेसियेलि जों जुदि बुङोब्ला मागोखौबो जों फोरबो होनानै लायो खेराइ फोरबो आरो बेबायदिनो जोङो मोननैसो ब्रान्स हिसाबै जों माखासे फोरबोफोरखौबो जोङो सावरायदेरनो हायो आरो। दा नोंथाङा माबे मोनसे स्पेसिखौ लानानै एसे सानग्रोदों।
औ नोंथां ओ फोरबो बुङोब्लाथ' बेयो जोंनि थाखाय मोनसे जिउनि मोनसे गोनां थार बाहखगोन होनना बुंनांगोन जोङो जाय नैबे जि फोरबो नैबे ओ बैसोनि सिमा थाया
औं औं औ।
अदेबानि बेखौ ओ गासैबो बैसोनि सुबुंफ्रानो गथ' गथाय बोराय बुरै गासैबो रोखोमनि सुबुंफ्रानो खुसि जि सान्थि आरो रंजानाय लाबोनो थाखाय जों फालिनाय जायो।
औ औ।
फोरबोफोरनि समाव ओ न'खरफोरा ज' जायो जेरैहाय ओ मागो दमासि बैसागु बेफोराव मोनसे न'खरजों गुबुन मोन मोनसे नखरजों थांलाय फैलाय सोमोन्दो नैबेफोरो बांनो हमो
बाङो बां
बेबादिनो जि न'खरफोरखौ साखोन सिखोन खालामनाय जायो।
औ।
सुबुंफोरा जि गोदान गोदान सि जोमगानो गोथाव जाग्रा आदार बानायो बेबायदिनो गोबां समफोराव गोबां अन्थोबफोर सोलाय सोल' खालामनाय जायो।
खालामो।
बि आलासि खुरमाफोरजों लोगोसेयैनो ज' लोगो हमलायनाय नै बायदि मोनसे थासारिया सोमजियो फोर फोरनि गेजेरजोंनो बिदिन्थि महरै बुंनो थाङोब्ला जि सुबुंफोरा जि बाद खाथि फोजोंनानै जि दिवालि फोरबो नैबेखौ फालिनाय जायो।
औ औ।
बर'दिन बे बर'दिनखौबो बिफांफोरखौ साजायनानै आरो अन्थबफोरखौ सोलाय सोल' खालामनानै फालिनाय जायो। बेबायदिनो जि इद उल फित्र मुंनि मोनसे फोरबो दं। नैबेखौ जे आर'ज गाबनानै आरो फोरबोफोरनि मुं जामुंफोरखौ रानलायना जायो बेबायदिनो गोसो खौ रंजानाय लाबोनो थाखाय जे हलि फोरबो नैबेखौ काप एबा आबिर गेलेनानै रंजानाय जायो। बेबायदिनो फोरबो बुङोब्ला जोंनि जि बैसोनि सिमा लायाबालानो रंजानाय गोजोन सान्थि मे बेफोरनि थाखाय फालियो होननानै आं सानो नोंथाङा माबाफोर बुंबावो नामा?
ओरैनोथ' नोंथाङा जिखिनि बाथ्राफोरखौ लानानै फोरमायबाय बेयो जोबोद गोजोनथावना। आरो बियो बरायथावना मानो होननानै बुङोब्ला फोरबो होननानै बुङोब्ला बे मोनसे स्पिसियेलाव थांखायो आरो नङ खृस्टमासनि खोथा खृस्टमासआ फोरबो हिसाबै स्पेसियेलि अकेसनानो। बैसोनि खुनु बादा होखाया बेयाव गथ' गथाय बोराइ दन्थि गैबो नोङो बोराय बुरै गाैबो रंजायो मोसायो। अन्थो फोलायो खबर लालायो आरो बे मोनसे फोरबोनि सानफ्राव गोजाव थाहैनाय सुबुंफ्राबो गावनि आंगोफोरनि खाथिसिनाव फैयो। आरो बेबायदिनो फोरबोफ जायो आरो नोंथाङा जि बाथ्रा बुंदों हलि हलि फोरबोआ दायो सा सानजा भारतावबो गोदो नंङामोनब्लाबो दायो बे दिनैफ्राय फैबाय आरो बेखौ नोंथाङा जायखौ बुंदों रंजानायनि मोनसे असिला लानानै बेखौ गेलेनाय जायो होननानै बुंदों आरो बियो नोंङो बिहारफ्राव लायोब्ला बे मोनसे बै सोर बिथिंजों बेयो जोबोद गोरोबफ्लेनाय बियो बिहारनि बाथ्राखौ लायोब्ला नाथाय दिनै सा सानजा भारतजों लोगोसे आसामाव दिनै बे फोरबोखौ मैखोमै फालिनायखौ जों दिनै नुनो मोननाय जायो। आरो बेबायदिनो दिवालिनि खोथा नोंथाङा जि बाथ्राखौ बुंबाय दा बे दिवा दिवालिनि खोथा जि दिया फोजोंनानै जि ओ जायखौ गोदोनिफ्राय सुबुं फोथायनाय दंङ बेखौ फालिबोनाय जायो आरो बेबायदिनो गासिबो हारिनि गासैबो समाज गासैबो धोरोमनि जिखिनि मा बुंङो बेखौ फोरबो बेयो जेब्लाबो माने स्पेसियेल जायो बे जेब्लाबो जरखा जाखायो आरो। जेरावनिखि नोंङो बैसोनि खुनु बिथिङावनो सिमा थाया।
औ। बेबायदिनो जोंङो फोरबो होननानै बुंङोब्ला ओ जोंङो रंजानायनि सानल नंङा अदेबानि मानि बियो जोंनि गेजेराव जि अननाय जि निनिमा होनाय गुबुनखौ मान होनाय बायदि गोबां बाथ्राफोरखौबो जों सोलोंनो हायो नैबे फोरबोनि गेजेरजों नैबे फोरबो होननानै बुंङोब्ला बिसोरो नखर लोगोफोर लोगोसेनो नसुंसनि गेजेराव जि सोमोन्दो नैबेखौ गोख्रों खालामनाय जायो बेबायदिनो जिफोर फोरबोफोर होननानै बुङोब्ला जोंनि दोरोंफोर आरो हारिमुवारि उन मोन्थाइफोरखौबो फोथांनानै नानै लाखिनायाव गोबां बिहोमा होयो
औ।
जाहाथे लाइमोन जोलैफोरा जि गावसोरनि जि आसार खान्थि बा जारिमिनफोर खौ मोनथिनो हायो नैबेफोरनि सोमोन्दै जि फोरबो नैबयो जोंनि गेजेराव जोबोद गोनांथार सांग्रांथि होयो। बेबायदिनो जि फरायसा फरायसालि फरायसालिमा लोगोसेनो जायगानि सुबुं माहारिफोरा जि फोरबोफोरनि जि समाव हारिमुवारि हाबा हाबाफारि मोसानाय मेथाइ आरो दिन्थिफुंनायफोरखौ जे जयै दोनो जायनि थाखाय बिसोर जि रंजाथाव आरो सोलोंथायारि जि मोनसे बोलो होनो बेखौ मोननो हायो होननानै आं सानो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ‌।
बेबायदिनो जि फोरबोफोर होननानै बुङोब्ला जोंनि समाजारिजों लोगोसे जे रांखान्थियारि बिथिङावबो थारैनो गोनांथार होनना बुंनांगोन जोंङो बे फोरबोनि समाव जि हाथाय बाजारफोराव जि मुखुब जायो मानो होनना बुंङोब्ला ज सुबुंफोरा जि जोम जि गो जि जोम गोदान गोदान बायनाय बे साजायनायनि थाखाय जि मुवा बेसाद बायनाय अन्थोब आरो गुबुन गोनां मुवाफोर जि बायो बेबायदिनो जि जोंनि रांखान्थि बिथिङावबो जोबोद गोनांथार होनना बुंनांगोन जोंङो
नंगौ नंगौ।
बेजोंनो लोगोसे जि गलादार आरिमुगिरि बिदिनो फिसा फिसा फालांगि बिगोमाफोरनि थाखायबो जि बियो जे बिसिनि आइ जि फाननो हानायनि रांखान्थि बि बिथिङाव बिसिनि न'खर सामलायनाय ओ नैबे बेबो जोबोद गोनां बिफाव लायो होननानै आं सानो
लायो लायो फोरबो होननानै बुङोब्ला बे बिथिङाव बेनो नोंथां जि रांखान्थिनि बाथ्रा बुंबाय जे बियो मोनसे स्पिसियेल जायो आंबो बिदिबो बुंदों जे फोरबोनि ओंथियानो स्पिसियेल दा बेखायनो बे फोरबोखौ मोजाङैनो गोसो होसारनानै फालिनांगौनि थाखाय थिनानैबो दोनखानाय जायो खायफा खायफा फ्राय न'खरफ्रा बिदिनो जायो आरो बे बिथिंखौ लानानै जोङो मा बुंगोन फोरबोखौ जेरैबायदि गोथार गोसोजों फालियो आरो बे गोथार गोसोजों फालियो ब्ला जोंनि गाननाय जोमनाय बेफोरबो एसे गोदान जानांगौ होननानै सानफ्लांलाय लाङो नोंथां दा बेखायनो हयथ' बेखायनो जोङो बे फोरबोनि सिगां फोरबोखौ बिथा खालामनानै गोबां बेबायदिनो हाथाय बाजाराव गाननाय जोमनाय बायनायखौ जों नुयो नो फिथा सिथाव बानायनांगौनि थाखाय ओं गोख्रों नांगौ गोख्रों जायो आरो बिनि थाखायनो थिनानै दोननानै रांखान्थि बिथिंखौ मोनसे मोजां कनदिसनाव दोननानै लाखानाय जायो आरो जाय न'खरा बेबायदि
जि बेबादिनो फोरबो होननानै बुङोब्ला जों गोबां सावरायबाय फोरबो होननानै बुङोब्ला बा जोंनि जिउवाव जोबोद गोनां बिफाव लायो होनना जों बुंनांगोन औ नोंथां ओ बे फोरबोफोरा जोंनि हारिमुखौ जि फोथांनानै लाखिनायावबो गोबां बिफाव लायो
औ नंगौ
जों सुबुंफोरखौ जि खाथियाव लाबोयो एबा जोंनि गोसोखौ बोनानै लांनो हायो।
ओं ओं ओं
खौ जि खौसे खालामनो हायो जे जायगानि फालांगिफोरखौबो जि रांखान्थियारि बिथिङाव मदद खालामनो हायो। आरो बेबायदिनो जेरावबो ओ गोजोननायखौ गोसारहोनो हायो होननानै जों सानो बेबायदिनो जिब फोरबो होननानै बुङोब्ला जों सुबुं माहारिखौ गुबुन गुबुन दोहोरोमजों लोगोसे हारिमुखौ मान होनोनाय अननाय बायदि बिसिना जि साबायखर बावनाय बायदिसिनाफोरखौबो जोंखो गोसोखांहोनो हायो। बेबायदिनो बायदिसिना फोरबोफोर जेरै दिवालि, ख्रिस्टमास, इद हलि गुबुन बिनि अगायबो उम जायखिजाया फोरबोआनो जाया मानो बियो अराय बो एखे ओ जेरैहाय अननाय गोजोन जोंनि गेजेराव सोमोन्दोखौ मोजां लाखिनाय गोजोन थासारि सोमजिनाय नैबेयाव जोबोद गोनांथार बिफाव लायो होननानै आं सानो
नंगौ नोंथां नंगौ
बेनो जे नैबे फोरबो फोरबो होननानै बुङोब्ला जों सुबुं सुबुं माहारिजों लोगोसे जि मुलुगाव थानाय गासैनिबो थाखाय जि रंजाखां खांनाय बिबान आरो सनमानजों लोगोसे गासैखौबो थांनानै थानो थाखाय मोनसे सुबिदा जाहयो होननानै आं सानो बेनि अनगायैबो नोंथाङा माबा
होमबा नोंथां स्पेसियेलि जोङो फोरबो होननानै बुङो होनब्ला हमनानै ला ओ जों माब्लाबा गावजों गाव दुखु मोनलायो आरो बै दुखु मोनलायनाया फोरबोनि गेजेरजों गोजान जालांफिनो। जायखौ नोंथाङा इदनि बाथ्रा बुंदों इदाव जाइ अनलायनाय अननाय बिलाइनाय आरो बेबायदिनो निमाहा होलायनाय बेबायदि थासारिया फैयो आरो बेबायदिनो बैसागुआवबो बर'फ्रा जा बैसागु मेथाइफ्रावबो दंखायो जे गोदान बोसोर जानायखाय निमाहा होलायनाय आगोलनि दाय दन्द'फोरखौ बावलायनानै ओ जों मोनसे मोजां मोनसे थासारियाव फैफिनलायनो हायो हानांगोन आरो हायो हाखाथारो दा बेखौ लानानै फोथायनाय दङ दा बेखायनो फोरबो होननानै बुङोब्ला नोंथां आं बेखौनो सानो बे मोनसे निमाहा होलायनायनि मोनसे सम होननानै बुंनांगोन आरो। अनलायफिननायनि।
अब्ला जों गोबां बाथ्रा सावरायबाय जोंनि सावरायनाय नैबेखौ एसेयावनो दोनथ' जों ज नोसै नामा नोंथां।
जागोन नोंथां जागोन दे जागोन दे नोंथां।